हो थाङा
औ खोनादों दे
नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांनि नोंथांजों लोगोसे आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ
दा आयदायानो जादों जे दानि जुगाव जे आबहावा गुबुंले जादोंना बियो मानि मानि थाखाय जागासिनो माने आं बिनि बागै एसे फोरमायगौमोन आरो नोंथां नोंथाङा जुदि फ्रि दङमोनब्ला
औ औ जायो फोरमाय जागोन
दा जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय होनब्ला जोङो गुबैयै सोहोर ओनसोलाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ
जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि ओ जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनाय एबा बैफोर जोबोद आंखालाव फैदों आरो दा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा हां लानाय एबा जोंनि जे बेमार एबा
औ
ओ मायबा मोनसे जोंनि थासारिया गोबां खहा जाबोदों आरो दा बिब्दिनो ओ सोहोर ओनसोलाव जेरै दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय दाखोर दालाफोरा जोंनि खाथिनि बुरलुंबुथुर दैमा एबा गंगा दैमाफोराव गलाय मोनदेर जानानै बैफोर दैैखौ जोबोद गुबुंले खालामदों दा बैफोर दैमाफोरानो खायसे खायसे न'खरनि ओ न'खराव माने फिल्टार हिसाबै दैया थाङो दा बै दैखौ जोङो लोङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि बेमार जानो हागौ जेरै
औ औ
केन्सार टि बि मेलेरिया बायदि रोखोमनि बेमार बै बेमारफोरखौ जोंहा ओ थाबैनो फाहामनो हाया बेनिखायनो ओ गोबां सुबुंफोरा बैफोर ओ दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय दाखोर दालानि जेरै दैयाव गलाय मोन्देर जानानै गुबुंले जानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां लोमजानाय साजानाय जादों आरो नोंथां दा बिब्दिनो ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बै उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाजों लोगोसे गोरोबनानै जोंनि हां लानाय एबा जोंनि जानाय आदाराव गोबां गोसारलाबोदों दा बिब्दिनो सोहोर ओनसोलाव जेरै ओ न' बानायनो एबा बिल्डिं बानायनो थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जायो दा बैफोर जागाखौ जों बहा मोनगोन होनब्ला जोंहा पाहार बैफोर फाहारफोराव बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जे सुबुंफोरा थानो जायगा खालामगासिनो नाथाय बेबो मोजां नाथाय बै बिफां लाइफां खौ जोङो जेब्ला दानफायगोन अब्ला जोंहा अक्सिजेन लानो बैफोरो ओ गोबां खम जालांगोन आरो जे जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो कार्बन डाइ अक्साइड मोनो नालाय जेरै जों जोङो अक्सिजेन हगारोब्ला बिसोरो जोंनो कार्बनडाइ अक्साइड बेखौ दा बिबदिनो ओ गामि ओनसोलनिख्रुइ माने सोहोर ओनसोलाव बांद्राय ओ बेमार जानाय एबा ओ बिदि खहा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां
औ औ
जेरैहाय गामि ओनसोलाव जोंहा ओ सुबुंनि अनजिमाया सोहोर ओनसोल सोहोरनिख्रुइ एसे खमसिन दा फोर ओनसोलाव ओ दैबाना एसे जायोब्लानो माने गोबां रोखोमनि खहा जायो जेरै हमना ला गुवाहाटी एबा नलबारिफोराव एसे बिबांनि अखा हायोब्ला अब्ला गोबां रोखोमनि दैबाना जायो बेनि जाहोनानो जादों बैफोराव थानाय जेरै नाला ड्रेन बैफोरो खालि नङा बैफोर सुबुं फोर गारनाय दाखोर दालाफोरा बैफोर ड्रेनफोराव होथेनानै दैैया थांनो मोना जाहोनाव जोंनि अखाफोरा एसे बिबांनि हायोब्लानो जोंहा दैबाना जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
दा बिब्दिनो गामि ओनसोलावबो दैबाना जायोब्ला अब्ला जोंनि आबाद मावनाय जोंनि माबा मोनसे ओ हान्था मेलानि थाखाय लामा बैफोर खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ
दा जोंहा जेरै दानि जुगाव गोबां गोबां रोखोमनि ओ फेक्टरि ओंखारदों जेरै खैला बा खैला ओ जेरै खैला जावनाय बैफोर जावनायनि गेजेरजों जोंनि हा सिङांव बायदि रोखोमनि गेस ओंखारबोदों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो इथा सावनाय जोंहा इथा सावनो जोंनो हा नांगोन अब्ला जों बै हा सावोब्ला अब्ला बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि उखुन्दै ओंखारो। बैफोर उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाजों मिलायनानै ओ जेरै केन्सार बेरामखौ जोंङो बांसिन जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बैफोर बैफोर उखुन्दैनिफ्राय।
औ औ
दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जोंहा आबहावा गुबुंले जाबोगासिनो बेनिखायनो ओ जोङो ओ फांसे बिफां जुदि जोङो दानोब्ला अब्ला जोङो ओ दानफाय खांनानै जोङो फांसे फुलि गायना होनांगोन। मानोना जोङो फांसे बिफां दानफायनानै गायना होफिनोब्ला अब्ला बै उन जोलैनि थाखाय बे जोंनि खेब जागोन आरो रैखाथि जागोन। दा बिब्दिनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ नोजोर होनानै जोंनि जे जोङो ओ बैफोर ओ आबहावा गुबुंले जानायनिनो मोनसे बिदि माने मानसियानो आबहावाखौ गुबुंले खालामदों।
औ
बेनिखायनो ओ जोङो माने थिरांथा लानांगोन आरो बे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना मा? बेफोरखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जेरै जोङो ओ सुबुं अनजिमा बांनायखौ नोजोर होनांगोन दा सुबुं अनजिमा बांनायखौ खम खालामनोब्ला जोङो ओ जोङो जेरै जोनोम होनायखौ खमायनांगोन आरो। नाथाय जुगाव नुनो मोनदों जोंहा सुबुं अनजिमाया थैनायनिख्रुइ बांसिन बांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबहावा गुबुंले जाबोगासिनो दङ'।
उम
दा ओ नोंथाङाबो जे नोंथांनि खाथि खाला सोहोरफोराव थानाय जे जाखिनि आबहावा गुबुंले जाबोदों एबा जोंहा दैबाना एबा ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा माबायदि जोंखौ खहा खालामदों? बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ औ
जोंथ गास ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनि गुबै दायनिगिरियानो सुबुं माहारियानो होननानै बुंनांगोन आरो सुबुं माहारिनि थाखा यनो आबहावाहाय गाज्रि जायो एबा जोंनि माखासे ओ बेबहारनि थाखायबो जायो आरोना माने आबहावाया थ जोंनि बाहायनाय मानायफ्रावनो माखासे माबाजों गाज्रि जायो नाथाय एसे खमखौबो जोंनो खालामनो हायोब्लाबो खालामनाय जाया सुबुंफोरा माने बेफोरखौहाय ओ मा होनदों नाइ सना बेबायदि थाबै दोनो आरो जेनेबा जेरैहाय जोङो गाव गावनि नख न'खरनिफ्रायनो लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनांगौ जायो आबहावाखौहाय माबायदि ओ मोजाङै लाखियोबा माबायदि रैखाथियै लाखिबा जोंनि देहाया मोजां जागोन एबा आखला मोजां जागोन एबा मुलुगा मोजां जागोन बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनोहाय फोरोंनानै होखायोब्ला बिसोरनाव हाबोबा अब्ला बिसोरनि ओ माबायाहाय आखला देरनायजों लो गोसे बै मोनसे माबाखौ सुखुयै जालांखागोन नङा होमबा बेनिखायनो बे मोनसे माबायाबो स्कुल होननानै स्कुलावबो सोजायो जोंनिया मोनसे टपिक लानानै एबा मोनसे आयदा हिसाबै जोङो बे आबहावाखौहाय माबायदिहाय रैखाथि होनांगौ बिनि मोनसे ओ आलादायै मोनसे थ आयदा महरै सोसनांगौ होननानै आं सानो आरो माने सोस नायथ दङ मोनसे आयदा ओ लेसन फिसा फिसा महरै सोसननाय दङ नाथाय एसे मोनसे ओ ओ एक्सट्रा मोनसे बानायथारनांगौ होननानै आं सानो आरो बेखौहाय आरो जोंनि खाथि खालायावथ बेबायदिनो गोबां ओ कारखानाफोर खुलिबाय नङा होमबा दारिमिनफोर खुलिबाय बेफोरनि खुलिनायजों सुबुं माहारिया मुलाम्फाबो जादों आरो खहाबो जादों होननानै बुंनांगोन जों मुलाम्फा होननानै बुङो ब्ला जोंनि सुबुं माहारि बर' सुबुंफोरा जेरै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा मावना जानो एसेबाबो खाबु मोनदों नङा होमबा फैसानि न'खरनि ओ जुग खुंनायफ्राव एसेबाबो मदद मोनो आरो बैफोर ओ दारिमनगोन फुलिबा गाव गावनि जिउखौ दानो थाखाय एसेबाबो राहा मोनदों बिसोरो नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंहा खहाबो जादों जेरै आबहावायाहाय गाज्रि जादों नङा होमबा बे फोरनि उखुन्दै गनायजों बिनि मैला दैयाव फोजाव हरनायफोरजों बेफोरजों दुगैनानै जोंनि ऐ ओ बिगुरनि बेमार बेमार जादों बेफोरखौ लोंनानै जोंनि देहा सिङा खहा जादों बेबायदि माने फारसेथिं नायोबा गाज्रिबो जायो फारसेथिं नायोबा मोजांबो जायो होननानै बुंनो हायो नाथाय जों बेखौ माबोरै मोजां खालामनो हागोन बेखौ होननानै बुंङोबब्ला जों दैखौहाय मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन एबा बिनि ओ बेक्टेरिया जे दै दैयाव सिथाबनानै दङ बेखौ जों माबोरैहाय ओ मा होयोब्ला जों बेक्टेरिया खौ बुथारनो हागोन एबा दैखौ गोग्गो खालामनो हागोन बेखौ जों नायनानै लोंनांसिगोन आरो आ मा होनो दुगैनाय दैखौबो जों मोजाङै दुगैनांगोन लोंनायखौबो गाव गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो नोंनि थानाय थासारिखौबो ओ जि जायगा नों बेखौबो मोजाङै लाखिनो रोंलाङोबानो एबा जों माबा मोनसे ओ मुवा बेसाद जायोब्लानो सुबुं माहारिया मा खालामो जेराव मेराव पेकेटफोरखौ गारनानै दोनो नङा होमबा बेखौ जोङो जायगा लानानै एबा दास्टबिन मोनसे बाहा नानै दोनोब्ला जायगा जायगा बा बेयाव सोनानै दोनोब्ला हयथ जोंनि आबहावाया एसेबाबो मोजां जागोन आरो माने गुबुन हादरफ्राव नुयो जोङो जेरै जापान फ्रावहाय फार्स्टा माखौ सोलोंगोरोनो गिबियावनो बिसिना दिसिप्लिनखौसो फोरोंगोरोनो आरो बेनिखायनो जोंनियावबो एबा जोंनि भारतखौनो होननांसिगोन भारतावबो बेबायदि मोनसे स्कुलावहाय उन्दैफोरखौ हाय माने बेबायदि डिसिप्लिननि मोनसे आयदा लाबोयोब्ला जोंनाबो मोजां जागौ आरो माने बिसिनावहाय माने उन्दै गिदिर जोंना जेरै एल के जि इउ के जि फरायो नङा होनबा नार्सारि फरायो बे नार्सारि थाखोआ बिसिना डिसिप्लिननि सायावहाय जायो जाहैदों आरो माबायदिहाय थानांगौ माबायदि गावखौहाय साखोन सिखोन लाखिनांगौ गावनि थासारि जायगाफोरखौहाय माबायदि लाखिनांगौ बिनि सायावहाय बिसोरो मालाय मोजां गियान होयो बेनिखायनो बिसोरनि हादरा दा सबसे साबसिन महरैबो सिनायथि होजादों नङा होमबा बेनिखायनो जोंनियाबो आबहावाखौ मोजां लाखिनोबा आरो नै दा जापाना जेरै मोजां होननानै मोनसे सिनायथि जादों बिसोरनावबोथ इन्डास्ट्रि गैया बेबायदि नङा नङा होमबा बिसिनाव बो गारि मथर गैया बेबायदि नङा बिसोराव दंसेबावबो दिनै आबहावाया मोजां जानानै दङ माने सुबुंफोरनि आखलनि थाखाय नङा होमबा बेनिखायनो जोंनिया जोंनि बै बिबाना सुबुं माहारिनावनो दं होननानै आं सानो आरो माने बे खौहाय बानायनांगौआहाय गाव गावनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौआ एबा मुलुगनि आबहावाखौ मोजाङै ला लाखिनांगौआ जों सुबुं माहारिनावनो दङ आरो
औ
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय जे जोंहा आबहावाया आबहावा गुबुंले जादोंमोन जादोंब्लाबो जों बेखौ होबथानो हायो नाथाय जों होबथानोब्ला गिबियावनो जोङो गावबागाव एबा जोङो बयबो गावनि एबा जोङो साखोन सिखोनखौ गिबियावनो खालामग्रोनांगोन जे नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जे जापानाव जे जोंनि ओ जे भारत हादरावबो जे जिखिनि इन्डास्ट्रि दङ एबा बिसोरनावबो दोङो नाथाय जोंनि बायदि बिसोरनाव एसेबां बिदि ओ गुबुंले जायाखै मानोना बिसोरो डिसिप्लिनखौ नायो नोंथाङा थारैनो सैथो खोथाखौ बुंदों दा जों बिदिनो आबहा गुबुंले खामनायखौ जोङो ओ होबथानोब्ला जोङो गिबियाव जोंनि दाखोर दालाफोरखौ जोङो दाबसे जायगायावनो दोननांगोन नोंथाङा बुंलांखाबाय बेखौ
औ औ
बिदिनो जोङो गोबां रोखोमै जोङो आबहावा जानायखौ जों होबथानो हायो आरो नोंथां
ओं ओं
दा बिब्दिनो ओ जोंहा समाबो